हेल'
हेल'
औ नोंथाङा दा फ्रि ना?
औ फ्रियाव दंथ'यो।
ए
माबा रायलायोमोन नामा नोंथां?
गसे ओरैनो रायलायलाबायसै डिसकासनफोर माबाफोर
अ जायो दे रायज्लायदो।
दाथ' फ्रियाव रुमखायोन ना नोंथाङा?
औ फ्रियाव दंथ'यो ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो आं।
जेरावबो थाबाय हैयासै दिनैहाय?
दिनै इभिनिं वाक खालामनाय जायाखसै। अखाबो एसे फ्रि फ्रि हादों। दसे हालाय। थालाय
औ ए अखा हादोंमोन आरो नोंथांमोननिथिंजाय।
अ नोंसिनिथिंबो
औ हानाय जायासै ओमफ्राय खिन्थु बोथोरा थान्दायानो जानानै थादों।
अ दिनै थान्दा ना? जेरावबो थान्दा मोनदों एसे। अ
दाख्लसो गरम गरम थाना हाथारा हाथारा जाथारदोंमोन।
औ आगोलावथ' आजां गाजां गरम जादों जोंनियावबो।
हा
जोंनियावबो आजां गाजां गरम जादों।
ए औ औ
औ। हेल'
औ। खोनाबाय
खोनादों एसे खम खोनादों आरो।
दिनैहाय ओरैनो एसे बायहेरायाव थांनाय जादों आरो।
ए बहा थांङा।
लोगोनाव थाङैया गोबावथासोमोन ना अ ओरैनो बेरायला हैनो होननानै। लोगोफोरजों गोजानावव थांनाय
अ ए दासो सफैदों
औ।
अ अ फ्रि टाइमावलाय बेरायजायो जेबो नंङा
न'आवबो बेसे थानो
औ न'आवबो बेसे थानो।
फांखानि फेन जाबाय थायोबा न'आवबाबो खर' गोथां सालायनाय जायो। उम
दिनैहाय दिना एसे थान्दा जानायखाय बेरायथावथाव जानायखाय ओरैनो। थांलायनोसै होननानै
अ आरो बेबायदि थान्दा जायोबा ड्रेसखौबो गाननो हायो। गरमबा द्रेसबो गाननो हाया जायो गोलोमनाय जों बोरैबा मोनो
औ
मोजां द्रेस गाननो बायो
औ।
उम
सारायबासो एसे देहाफोरखौ राफोद मोनो नालाय
औ थाबायबालाय थाबायबालाय एसे देहाफोरखौ मोजां मोनो
हेल'
औ औ खोनादों
औ
आं माने होनदों माबा होनदों ओरै उम न'आव थाबाय थाबाय थाबाबो उन्दुनानै बारफ्राव थाबाय थाबाबो बानायनाय
बानाय मोनाबा न'आव थाबाय थायोबा बोरैबा उन्दुफ्लांबाय थानायबो जायोना मा खालामनानै थानो जायो
औ
आरो नोंथाङा कम्पिउटार दं नामा?
दंङ' दंनाया
ए
बेखौनो हैनो थांदोंमोन दहाय सासे लोगोोरा लोग नांफिहरदोंमोन नालाय आवायनो होननानै थांदों आरो खामानि दं नामा एसे
जोंहा कम्पिउटारबो गैया जेबो गैया ओरैनो फ्रि टाइम मोनबाथाय मा खालामगोन मा मागोन जानोसै नालाय बे मबाइलखौनो सेर थुख्लांबाय थायो। माबा माबि इउटुब नायफ्लांबाय थानाय जायो।
बांसिनानो बेबायदि नायोलै कम्पिउटारखौ बेसेायै जिरायनानै नायबाय थानो
औ सोरबा सोरनिबा मोसानाय सोरनिबा निउस बेखौ बोलानानै नायफ्लांबाय थानाय जायो ओरैनो थाबाय नालाय खालि मबाइलखौल' दैफ्लांबाय थानाय जायो फ्रि टाइमबाथाय
नोंथाङालाय माबोरैथो थायो ओरैनो फ्रि टाइमाव
आं फ्रि टाइमाव मबाइल नायो। ओरैनो इउटुबफोर नायलाबाय एख भिदिअसफोर नायो थांनानै गेमफोर गेलेलाबायो
आंबो एखमबा गेमबो गेलेलायलाङो
ए
गेलेदावबाथाय बेखौबो इन्टारेस्ट मोननानै दोननो बालायलाङो
इनतारेस बेयो मा बे मा गेम गेलेयो नोंथाङालाय
दिनैहाय
ओ मा गेम गेलेयो
गेमा आं गेमखौबो बांद्राय मिथिया आरो बे ब्रेन खाजल ना माबा होन
ए फाजोन फाजोन
औ फाजोल बेखौ गेलेनाय जायो आङो।
औ
आं बेखौ रोङामोन गेमबो गेलेनो रोङा मिथियामोन ना
औ औ
ओमफ्राय न' खाथिनि सासे गथ' फैनानै गेले दावफैबाय थादों आंनि मबाइलाव
ए ए
ओरै बेयो
सेभ जानानै थानाय बायदि जादों आरो बे डाउन मा खालामबाय नालाय मबाइलावनो थाबाय थाबाय नालाय
औ
अ बेखौ नुनानै गेलेफ्लांबाय थादों आं
इन्ट्रेस्ट मोनलाङो गेलदावाबाथाय
नङाबा गेलेनो रोंफेरामोन आरो आं गेमखौबो बिदिनो एसे एसे बिदिनो एसे लेखाफोर नायनाय
एसे खामानि मावनायावनो बेस्थ' थानाय जायोमोन। ओमफ्राय बे फ्रि टाइम मोननाय एसे फ्रि टाइम मोनब्ला
औ।
मबाइल इउटुब नायनाय बिदिल'मोन आरो आं। गेमनि फारसे जेबो रोङामोन।
रोङोबालाय मोजां मेलेमफ्राब फ्रेस जायो होनबाथाय।
औ ओंखायनो आं एसे ब्रेन्डफोर फ्रेस जाथोंसै होननानै
औ।
गेलेनाय जायो आरो दा।
फ्रेस जायो होनबाथाय बे नङाबा नों खामानि मावनाय दांनाय बेफोरजों एसे ब्रेना प्रेसार जानाय बायदि जानानै थायो आरो।
औ आरो नों गरमावथ' लोगोफोरजोंबो थांलाय फैलायाबो खम जाखायो। आरो दाथ' गरम बन्द' मोननाय सम।
औ।
गाव गावबागाव न'आव थालायनाय सम।
औ।
गायनाय फुनाय सम जाबाय नालाय।
औ।
लोगोजोंबो थांलाय फैलाय खालामनो एसे उसुबिदा मोननाय फैयो।
औ।
सोरहाबा खामानि मावबा जिरायफानो बा राय्लायफाबाय थानो उसुबिदा जानाय जायोना?
औ अ।
बेनि थाखायनो आङो बांद्राय थांलाय फैलायखौ खालामनो बायो लोगोफोरजोंबो।
बोर
हेलौ खोनादों ना?
औ खोनादों नै। औ बालाइलाङो जबाय थानो मानसिजों जफाबाय थानो।
उम उसुबिदा जायो खामानि मावनायाव।
औ औ औ।
खामानिया ओ थालांनाय जायोना
ओ ओ औ
मावग्राफ्रा? आरो बिदिनो दहाय जोङो उम सासे लोगोआ हाथायनिफ्राय खान्थाल बायनानै लाबोदोंमोननो
ए ए।
बेखौ ज' जानो लिंफैनायाव ज' जाहैनाय जाबाय आरो जों लोगोफोरजों।
ए ए ए।
उम।
खोन्थाल जादों आरो होनबा? दिनाबो
अ। उ दाख्लै समाव जानो बादोंमोन नालाय। खान्थालखौबो गरमजों गरमसिन जानाय जायो नालाय।
औ
हेलौ
औ ओइ नोंथां?
औ
दा टाइमाबो जाबाय जानाया ओमफ्राय दा आं ओंखाम जानोसै दे दोनथ लायदिनिसैलाय औ। नोंथाङालाय ओंखाम ओंख्रि संखां बायमोन?
संखांबाय मोनखांबाय मोनखांनानैनोथ' जिरायनानै थादों आं ओरैनो फ्रि।
ए मा ओंख्रि संखो?
ओंख्रिया बिदिनो सबाय जहल। दिनै बिस्थिबार नालाय मिरामिस कफि भाजा।
औ औ थिगानो।
आं बै भुटाननि कफिखौ बायनानै लाबोबाय थानाय जायो आं।
औ औ
उम
मोजां जायो दे होमबालाय नोंथां गाबोनफोर रायलायनसै।
औ औ दे।
दे औ।
उम।
दे दे दे औ।
उम